हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना? हेलौ औ दे होमब्ला जोंहा ओ आयदा बायदियै बर'नि खुगा मेथाइनि सायाव रायज्लायनि औ थ' जोङो खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो खोनादोंना नोंथां? हेल' औ जों जों खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला ओ गिबियै बुजिनो हायोदि खुगा मे गोदो गोदाय निफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय जोंनि आजै आजौ मोननि समनि- फ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय। मेथाइखौ जोङो खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो। जाय मेथाइआ जोंनि जाय मेथाइ आव जों गुबै लिरगिरि आरो सिनायथिखौ मोननो हाया आरो बे खनगिरि एबा लिरगिरिखौ जोङो मोननो हाया सोर खोना दोंमोन सोर खनदोंमोन सोर लिरदों मोन जोङो बेनि जेबो सोमो जेबो सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जाया जिखिनि जों मिथियो बे जादोंदि जों बेखौ बयबो खुगा खुगासो खनबो बाय थादोंमोन आरो मुगानि उनाव मुगा बे खुगा मेथाइआ जोंनि गेजेराव गोसारनानै फैदों आरो दासिमबो गोसारनानैनो दंबाय थायो। नोंथाङा खुगा मेथाइ होनना बुङोब्ला मा बुजियो बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होनो हाबावगोन ना?
औ। ओ खुगा मेथाइ खुगा खुगा मेथाइनि सोमोन्दै सावराय नायनि सिगां थुनलाइनि सोमोन्दै सावराय ग्रोनाया जोबोर गोनां थार होननानै आं सानो। ओ मानोना मानोना ओ खुगा खुगा थुनलाइ निफ्रायसो खुगा मेथाइआ फैदों। बेखौ आं सानो। ओहम। ओ जेरै खुगा ओ खुगा मेथाइ आ खुगा खुगा सोलिबो बाय थानाय खौनो मेथाइ खौनो खुगा मेथाइ बुङो। जे थिग बेबायदिनो खुगा खुगा सोलिबोनाय माखासे थुनलाइ जेरै ओ सल'बाथा, सुंद' सल' बेफोर बायदि बेफोर बायदि खुगा थुन थुनलाइ बायदिनो खुगा मेथाइयाबो मोनसे ओ खुगा थुनलाइ निनो बाहागो।
औ
आ
थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो जोङो खुगा मेथाइलआव हाबनायनि सिगां जोङो खुगा थुनलाइ याव हाबनांगौ बे सैथो नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो जों खुगा मेथाइ होननानै जोङो ओ बुङोब्ला जोङो बेखौ बुजियो दि खुगा मेथाइ आ लिरगिरि गैया खुगा खुगा सोलिबोनाय आथालनि मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आथालसिम आरो बेखौ बुजियो जोङो दा जों खुगा मेथाइनि बाहागो फोरखौबो जोङो गोबां मोननो हायो जाय खुगा मेथाइ फोरखौ जोङो सम आरो थासारिजों जोङो गोरोब होनानै खननाय जायो खुगा मेथाइखौ दा जोङो नि बाहागो फोरखौ एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
खुगा ओ खुगा खुगा मेथाइनि बाहागो होननानै बुङोब्लाथ' ओ जेरै जोङो सम समजों लोगो थासारिखौ नायनानै ओ खनाय मेथाइ फोरखौनो फोरानो मोनफा मोनफा खुगा मेथाइनि बाहागो रै ओ बैसागु बैसागु। फोरबो आव खनाय ओ ओ बिगुमैखौ बिगुमैखौ एदावनाय एदावनाय बायदि खननाय आबाद दैजलां बोथोराव आबाद मावनायाव आबाद मावनाया ओ रंजा खुसि थाखाय एदाव लायनानै खननाय
ओ औ
बुंनो हायो